औ।
खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादो दे खोनादो।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
नै नोंथां फुख्रियाव नाफोरखौ नायगासिनो दं फुख्रिनि ना हेगारदों ना जोंहा। आदार होदो आरो थालिरनि थालिर बिलाय बिराद नाया थालिरखौ जायो माथो।
औ औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे टपिकनि सायाव याव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजायो नोंथां सावरायनो थाखाय नेनानै दंखायो दे।
जोङो थास' बिफां होनोबा थास' बिफांखौ ओ थास'बो जोङो आबाद मावनो हायो। नङा होनोमबा नोंथां?
औ नोंगौ हायोथ'।
जेरै जोङो आसिना थास'फोरखौ जोङो गायनानै गोबां सुबुंखौनो जोङो रां आरजिनाय नुयो आरो हाग्रानि थास'फोरखौबो जोङो जेरै थास' आइथिं बेफोरखौबो जायोना।
औ जायो जायो।
औ बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नोंथांजों फंनैसो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जोङो थास' गोसोम होनोबा जोंनि ओ देहानि थाखाय गो जो बोद मोजां होनना थास' गोसोमनि देहा बा थास' आइ आथिंफोरखौ थास' गोसोमनि देन्थाया माने ओ मेगननि थाखायबो मोजां बा जों जोंनि देहानि थाखायबो सोक्ति होननानै आङो मिथिनो मोननाय जायो।
नंगौ थारैनो।
औ आरो जोङो थास'खौ जानाय जायो जोङो थास' बि दैलां टाइमावहाय दैलां समाव जोङो थास' आथिं थास' बिबार बा थास' बिसं फोरखौबो जोङो जानो मोननाय जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंथारगौ।
औ आरो जोङो मेसेङावबो बेफोरबायदिनो थास'जोंनो था थास' बेदरखौबो जों जावनानै जानो हायो नाफोरजों बा बेदरफोरजों।
औ औ।
औ आरो जोङो थास'खौबो थास'आबो मोनसे आसिना थास' द दङ' बेखौबो जोङो गायना दोनोब्ला ओ दैलां बायनानै ओ जाजानायखो खौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंथारगौ।
औ आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेलेग मुं होनगोन नामा? जोंनि ओनसोल आव बेखौ थास' दुबदालि होनो। बेखौबो थास' ओ ओ ओम थास' ओ गांखंखौबो जानाय जायो आरो थास' बेदरखौबो जानाय जायो।
औ।
आरो जोङो थास'जोंबो नाफामबो देनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ हायो नोंथां हायो गोथावबो जायो।
औ थास'जों जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानो हायो आरो जोङो थास'खौ ओ अमानोबो होनो हायो मानसियाबो जायो थास'आ माने जोंनि थाखाय गोबां ओंख्रियाव मदद खालामो आरोना नोंथां।
औ खालामो नोंथां खालामो।
औ नोंथाङा फोर फंनैसो फोरमायगोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हायो नोंगौ नोंथ गोथां माने थास' होनोब्ला जोङो थास'आ मोननै जोङो गोसोम आरो गुफुर जोङो नुनो मोननाय जायो नाथाय न'आव गायनाय बै थास'आ गोबां बेलेग बेलेग थायो जेरै आंङो मिथिजोबाबो न'आव फिनायफोरखौथ' न'आव गायनायफोरखौ आंथ' गायफेराया नालाय एसेबां मिथिनो मोनायाखै नोंथां अब्लाबो आं बेखिनिखौ बुंगोन नोंथां। थास'खो जोङो जुदि जों थास' आबाद मावनो हायोब्ला बै थास' आबादनिफ्राय जों गोबां फैसा होरि मोनो आरो जुदि जोङो थास'खौ बिदिनो गोबां बेदराव थाङोथ' थास'आबो बिदि जों थास'खौ माबायदि गायनांगौ बा जोङो थास'नि बेदरखौ माबायदि थांहोनो थाखाय जों माबायदि गायब्लाथाय जोंनि थाखाय मोजां बैफोरखौ जोङो खालामग्रोना लायो आरो बा जोङो मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जों आबादखौ मोजाङै थास'खौ गायनायबो जायो जेरै जोङो थास' गायोब्ला जोङो अमानोबो जों थास'खौ रुनानै होनो हायो खोब मुलाम्फा गोनां आरो फारसेथिं जों थास' बेदरबो मोनबाय आरो फारसेथिं जोङो मोसौ बा जोङो अमानोबो जोङो थास'खौ रुनानै होनो हाबाय जोङो आरो बुंनो हाबावो थास'आ न'आव फिसिजानाय आरो हाग्रानि थास'बो दं बै जों हाग्रानि थास'आबो जानो गोथाव। थावबा जोङो बेनि बेदरखौ जों जानो हायो आरो जों थास'निफ्राय थास' आथिंबो मोनो थास' बिबारबो मोनो दा दैज्लां बोथोर समावथ' जोङो मोननैखौबो मोनो। थास' आथिं मोनो थास' बिबार मोनो। माने जायगा लायै जायगा थास' बिबारा गोबां बेसेन गोसा। बिदिनो मुथा लायै मुथा बवबा पनसास बबावबा एक्स' मुथानैजों एक्स' बिदिनो थास' आइथिंफोराबो बिदिनो मुथानै मुथाथामजोंनो त्रिस थाखा एकस' देरस' बिदि लायो आरो खोब मोजां जों थास'फोरखौ जों मोजाङै न'आव फिसिनानैबाबो जों जानो माबा गायनानै जों जानो हायोब्लाथ' मोजां। मोजाङानो जुदि जों दखान बा जोङो हाथाइफोरनिफ्राय जों बायना जाबाय थायोब्लाथाय जों नि थाखाय मोजां नङा जोंङो हाथाय बाजारनिफ्राय जों मुवा बेसादथ बायनाङा मानो होनोब्लाथाय हाथाय बाजारनिया बायनांगौ अब्लाबो हाथाय बाजारनिफ्राय बाराद्राय बायोब्ला हाथाय मोजां नङा मानो होनोब्ला हाथाय बाजारनि मैगं थाइगंफोरा बांसिनै मेडिसिन होनाय बांसिनै माने गाज्रि माने मुवा बेसाद खालामनानै फाननाय जायो आरो आंनिफ्राथ आंङो न'आव साफ्रोम सुबुंफोरा थास गायनानै जानांगौ बायदि बायदि आ आबादफोरखौ मावनानै जायोब्ला जोंनि थाखायबो मोजां बा जों बेमार आजार जानायनिफ्राय जोंङो जानाराव था थानो गोनां जागोन बा जोंना थाबैनो माने बेमार आजारफोरा जानाय नङा। आंथ सानो नोंथां जोंङो साफ्रोमबो माने सुबुं आबादारिफोरबा जोंङो जेरै थास आबाद मावो। बिदिनो बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनानै जानांगौ जोंनि थाखायनो मोजां साफ्रोमनिबोनि थाखायनो मोजां जुदि जोंङो गाव गावनो मावनानै जानो हायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां माने मोजांथार जायो आरो। जुदि जोंङो बायनानै जाबाय थागोन जुदि मा होनो सुबुंफोरा माखासे मुवा माने मैगं थाइगंखौ महर गोनां खालामनो थाखाय मेडिसिन होयो। बेखौ जायोबा जों सुबुंफोरा गोबां सम थांनानै थानाय नङा मानो होनोब्ला खम बैसो जायै समावनो माने बेमार हिरि जालाबायगोन बायदि बायदि जागोन बेनिखायनो आं सानो सुबुंफोरखौ गाव गावनो न'आव माने आबाद माव आबाद मावनानै लकेल जा। बिदिनो बांद्राय मेडिसिन होनाङा मेडिसिन होआलासिनो माने आबादफोरखौ माव आबाद जु जुदि जों आबाद फोरखौ मावनानै जुदि जों जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जों थास आबादखौ माबायदि मावो बा जों थास' आबाद मावनानै मा मा मुलाम्फा जायो। बेनि सायाव जोंथ सावरायखाबाय बिनि अनगायैबो जों गोबां आबाद दं बै आबादफोरखौ जोंङो माखासे मेडिसिन होआलासिनो मोजां जेरै मोसौनि हासारफोरखौ जों होनोहायो मोसौनि जेरै खि बैखौ जोंङो हासार खालामनानै जोंङो मोनसे मोजां जायायाव दोननानै जों बेखौ मोजां माने मैगं थाइगंफोराव जों होनानै गोबां मोजां मोजां आबाद मावनो हायो आरो नोंथाङा आंनि सा साननायनि बेलायाव बेनो नोंथाङा आरो आंनो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बिदिनो मावनायनि सायाव?
औ औ जोंङो थास'नि आबादल नङा गोबां रोखोमनि आबादखौनो जोंङो मावना जानायखौ जोंङो नुनो मोनो मावनोबो हायो।
नंगौ नोंथां थारैनो
ओ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथाङा खोनादों
औ
जोंङो बेफोरबायदिनो थासफोरखौ जोंङो गोबां मानसिखौनो जोंङो सुबुंखौनो गायनो अनानै आबाद मावना जानायखौ जोंङो नुनो मोनो नोंथाङा जेरै दा बुंदों हाथायफोरनि ओ मैगं थाइगंआ एसे से मेडिसिन होनाय बा जोंनि थाखाय गोबां खहा जायो जोंनि मेगननि थाखाय आरो जोंनि देहानि थाखाय नङा होमबा
औ मा होनदों नोंथां?
ओ जोङो हाथाय-बाजार, सेन्टारनि मैगंफोरखौ बायना जायालासेनो जोङो न'आवनो जुदि आबाद मावनानै जायोब्ला अब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां
थारैनो नोंगौ नोंथां
थाखायबो बयबो मो मोजां
नोंथारगौ
जोङो हाथाइ बाजारनि गुबुन हारिफोरनि मैगं खौ बायना जायो सानसेयावनो लाबोनानै दोनफैयोबा सेवो गोबां हासार होनानै ओ गायो बा मैगं
औ औ हेल' नोंथां नोंथांनि सोदोबखौ खोनाफैनाय जायाखै नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ। अ दे खोनाबाय दे खोनाबाय
औ जोङो कबिफोरखौबो आबाद कफि दङ कफि दङ बेफोरखौबो जोङो आबाद मावनानै जानोबो हायो आरो जोङो ओ बेफोरबायदिनो रांबो आरजिनो हायो आरो ना नोंथां
औ हायो हायो हायो नोंथां निस्सय हायो
ओ जेराव जोंनि ओ न'नि गोबोरखि हासारजोंनो जोङो आबाद माव मावोबा बांसिन मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जोङो जाबा जोंनाव जेबो बेमार आबार ओ ओ जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजारबो जानाय नङा हो होननानै आङो सानो।
औ नंगौथ'।
औ ओ बेफोरबायदिनो बेलेगनिखौ हासार होनाय बा मेडिसिन होनायखौ जायोबा गोबां मानसिखौनो दा खानायि बा मेगन नुयि बेफोरबायदि जोङो खोनानो मोनो ‌।
नंगौ नंगौ।
जोङो जोङो बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं आबाद मावनानै जानो हायो जेरै दु न्दिया, लाइ, लाफा बेफोरबो जोङो आबाद मावनानैनो जानो हायो जेरै आरो दैज्लां बोथोराव ओ बहल, जिंखा बेफोरखौबो जोङो मावनानै जानो हायो आरो जेरै खुमब्रा ओ जोगोनार बेफोरखौबो जोङो अनेक रोखोमनि आबादखौनो जोङो माव नानै जाबानो न'आवनो थोजासे आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ औ खोनादों नोंथां। खोनागासिनो।
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
गोजोननाय थाबाय दोनथ'दो।
खोनायासै नोंथांनिखौ।
दोनथ' जासिगोन नोंथां।
औ औ अ नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ दे जागोन अब्ला।
औ गोजोन्थों नोंथां।
थेंक इउ।